औ
मा खबर नोंथां
औ मोजाङै दंथ'यो।
आ माखा माखा दं मोजाङैनो
अ आंहाबो दं दे बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो आंहाबो
दिनैलाय बोरावबो थाङाखै
थांनाय जाथ'वाखै बर'बो
दिनै मा खालामगोन नोंथाङालाय औ गायगासिनो दा गायबाय
उम उम आंहाबो दुब्लियाव थांनो गोनां दं र' आलिबो एसे दाननो दङ खैथायाबो एसे जौबाय बेयावबो एसे हरिनो दङ।
औ औ
देग्लाय खै बिगासो गायदों नोंसोरहा अ बोथोरा बिदिनो दंथ'यो अखा हाहां हाहां जाना दोङो हाथाराखै
गैया एसेल' न'आव जानो आन्थाखौ गायबाय आरो।
अ अ, जायो दे, बिदिनो।
फुंनि ओंखाम जाबाय नोंथाङा?
ओ जाथ'वाखै संगासिनो।
दिनै मा
बाखि खामानि दामानि बोरै सोलिगासिनो नोंसोरा?
दं मोजाङैनो सोलिगासिनो दे।
ए ए ए।
मा खालामगोन नोंथाङालाय दिनैलाय?
आंहा दिनै दुब्लियावबो एसे थांनो गोनां दङ दुब्लियाव थांखांनानै बै बाजाराव एसे बाजार खामहैनो दङ। मैगंफोराबो एसे जोबस्रांना दं नालाय। नोंथोरनिजाय बोरै जाना दं दा समाजफोरा मानसिफोरा मोजां आरोना मावनाय दांनाय?
दंथ'यो गासैबो मोजाङैनो गाव गावनि खामानियाव मुख खुब जानानै दंथारो।
रावबोथ' दानिया ओरैनो थालाना?
औ।
उम।
समा ओरैनो फैयाना जों आरो बर'फोरनिया जिउआ बिदिनो सोलिगासिनो दं ना आबाद मावनानै जानाय।
औ आबाद मावनानै जालां जालांनांसिगोन जोंहा बिदिनो।
नोंसिनिजाय ओरैनो आबाद मावनाया बांसिन ना हाजिरा मावनायालाय बांसिन दासान्दि?
जोंनिया बिदिनोसै ओ आबाद मावनाय समाव आबाद मावबाय आबादाव मुखुब जानानै थाबाय गावबा गाव जाय जायहा हा गैया गुबुननि आदि लायो थिखा लायो। बिदिनो मावो इनिफ्राय आबाद मावनाया जोब्बालाय बाहेरा उफ्रा खेथि मावा आरो। उफ्रा आबाद मावनो नागिरा बाराद्राय। ए हाजिरा खामला एसे जा मोनो। बेफोरखौनो मावनानै जासै आरो।
औ औ। जोंनि बर'फोरनि जिउआ लाय बिदिनोसै आरो।
औ बिदिनोसै। थेवब्लाबो आ गोलनिसाय एसे जौगासिनबाय नामा?
औ औ जौगादों ।
औ आगोलथ फरायसालिफोरावबो गथ'फोरखौ खेदाइ हरनो नागिरामोन । खालि रुवाथि थाहोनाय दाहोना थाहोनाय बिदिल'सोमोन ।
औ औ
दाना एसे बिमा बिफाफोरा माइ मान साननायफोरा दावगादों नामा दानिया एसे फरायसालिफोराव हरनो नागिरो आरो गथ फोरखौ नोंसोरनिथिंलाय मा बायदि बिदिनो ना?
औ बिदिनो सोलिगासिनो दं जोंनि दा गामियारि ओनसोलनि फोरा एसे बुजिनाय फैबाय आरोव ना गासैबो गावनि फिसाफोरखौ माबोरै उम गावनि फिसाफोरखौ एसे फरायसालिफोराव एगारहरनो हाबाय एसे फरायहोनाय जाबाय ।
औ बिदिनो जाहाथे गावबो एसे एनै रोङो फरायिनो उनुनो बायजोआव थांनो रोङो । बिदिनो समाजाव गोरोबलायनानै थानो रोङो बिनि थाख एसे सोलोंथायाइयाबो गोनांथि जाहैयो आरो
उम औ ओमफाय दिनैलाय मा मा ओंख्रै नोंसा?
मोजाङानो ना?
औ औ सोलिगासिन
उम माथो ओंख्रि संगासिनो ना जाखां बाय दिनै
ओंख्रियाथ मा संदों मिथिला जाथवाखै संगासिनो दं
उम जाना बे फुङावनो अनलाखौनो देलायबायलै
थिगआनो दं
अनलाजों मुला खुथि इसे औ मुलाखुथिबो एसे फोराननाय दंमोन बेजोंनो होदलाना संगासिनो खोमा ।
औ औ
बिनिफ्राय आलुबो सावगासिनो र' आलुखौ इसे सेफ्लेनानै बाथोन बानायना जानांगोन बि जोंना अनला खारैजों
औ औ
देग्लाय मा मा खैथाफोदों नोंसा
जोंहा दे ग्लाय बांद्रायथ' ओरै फोयाखै रनजित इसे रनजित इसे माइब्रा इसे जोसा इसे बे मोनथामानो नोंसालाय
ए माइब्रा एसे होदों जोसाखौ देग्लाय होनाय जायासैलै
औ
जोसा होनो होनो सानदोंमोन माबा जोलैखौनो नागिरना मोनाखिसै आं मोजांङै बेनिफ्राय बिदिनो जोंहाबो बे माइब्राखौनो होबाय बायसमुथि एसे होदों बिनो
औ
अखाखौनो नेगासिमोनसिनोमोनलै बेनोथ'
औ अखायाथ' दा इसे उम औ औ
खैथायाबो एसे जौहोलांबायमोन औ अखाखौ नांथारगौ जाना फैदोंमोनलै
औ
जौबायानो गायनो सम जाबायमोनानो
गरमफोरा माबोरै दा
गरमालाय बिदिनोसै बोथोरनि गरम इसे इसे गरम जादों आरो
ओम थेवबो गोदोनिसाय‌ एसे सोलायनाय फैबाय नामा गरमनि हुदाया
औ आगोल बांद्राय एसां ओरै गरम मोनद्रायामोन मोननायालाय दा एसे बांद्राय बांद्राय मोन दों आंबो
फोराबो इसे सोलायनाय जादो आरो ना माने समजों लोगोसे जानो हमला रोना
औ समाबो सोलायलांबाय बोथोराबो औ बिदिनो बाखि मोसौ उनु दंना फिसिदोंना औ न'खराव दंथ'यो दंथ'यो बिदिनो गेजेरावनो मोसौ बोरमा लादोंना लायाखै नोंसोरालाय?
दं
उम जाबो मोसौ दं मानैसो बिमा मानै दङ बिदिनो गाइखेरबो एसे एसे ओंखारो बिनिफ्रायबो एसे एसे फैसा फैनायखौ बिदिनो मैगं थाइगं बायनानै जायो। बिदिनो एफा एनै हेफाजाब होयो आरो बिदिनो हेफाजाब जालाङो। सानफ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो
औ जोंनि बर'फोरनि खामानियानो बेनो ना मोसौ मोसा फिनाय दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनाय बेफोरनि खरसाजोंनो सोलियो आरो जों जोंनि बर'नि न'खरा
औ बि-बिबदिनो सोलिलांनांगोन आरो
उम
ना सानथाखाराखै नामा दै जानायनि इसे?
एसे बांद्राय ओंखारला माथो दानियालाय नाफोराबो
औ औ एसे एसे खमायदों आंबो मैया सारनो थांदोंमोन दैमायाव दैमायाव सारनो थांदोंमोन आंबो मैया बांद्राय मोनबोआसै खांख्राय मानैसो मोनबोदों ओमफाय ना फिसा जामानैसो
औ थिगानो दं
सेनफोराबो साबाबो नायानो नांनो नागिरलालाय आगोलसो खुसि या जानोना ना जानोना जाख ख हायै जायोमोन गंसे गंनै सेनावनो दानिया माबा सेन साबाबो नाया नो गैला मोनजानो गैलालै
औ
हरैजाय नोंसोरनिथिं माबायदि?
गैया जोंनिथिंबो बिदिनोसै।
उम
नानि जानाय लोंनाय इसे नानि जा मोननो गोनां बिबाङा एसे खमायलांदों आरो जोंनिखबो
औ बिदिनो खमायलांजोबबाय आगोललाय आंखालानो गैयामोन न'नि फ्राय ओंखारबानो ना जानोना खुसिया जानोना इसे गुरनो थांबानो मोनला बायोमोन
दालाय नोंथांनि फरायनायफोरालाय माबोरै सोलिदों?
औ फरायनायफोरा बिदिनो एसे गावनि आन्था आरो सोलिगासिनो बायबांला
औ औ
हाग्रानि मैगंफोर मोनोना मोनला नोंसोरथिंजाय हा हा मा होनदों औ हाग्रानि मैगंफोर ओं ओं आंहा आरो बायनानै जानाय मैगंनि स्राय बै हाग्रानि खालु खाला मैगंफोरखौसो मोजांसिन मोनो।
औ औ हाग्रानि मैगंनिसेबां हाग्रानि मैगं एसेबां आरो बहा मा होनो बायनाय जायफोराव हासार बाहायनाय मैगंफोरालाय औ
औ बिदिनो हाग्रानियानोथ' मोजांसिन जायो दाना बै हाथाय बाजारफोराव मैगंफोराबो गासैबो मुलि होनाय गोजासो।
औ
मुलि होयाबा मैगंफोराबो जाथारला अब्लाबो मालाबा मालाबा आं खानो थाङो बे हाग्रानि मैगंफोरखौ जेरै दिंखिया जाहैबाय बै खार' खान्दाय बिजौ दिंदिङा बिजौ बिदिनो बायदिसिना गेजेर गेजेर जा फैबाय थायो आं हेलेंस्रि मैगं खलम मैगं बिदिनो
औ औ मोनो जों जोबो बेफोरखौ गाससिखौबो मोने
औ
दाना न' न'फोरावनो हा दै ओम औ औ
उम दाथ' आरो थास' बिबाराबबो बारलायनोसै खोमा थास' बिबारखौ सो मोनजाथाराखै गोबावथार जाबाय जानो लुुबैसोथारदों आं औ थास' बिबारनि बोथोरा फैलायबाय
उम थास बिबार थास आथिं
औ थास आथिंखौ नै दाख्लैसो जादों गोथाव मोन हाथारदों गोबावजों खनसे जादों नालाय बिदिनो
आंहा एसेबां मोजां मोनालायो थासफोरखौ
ए आंहा माबा मोदोम सोनायसो मोनोलै थास बिबारखौ जाबावगौ जाबावगौ नांबावगौ नांबागौ मोनथारो
औ औ आं फ्राय जाद्रायाबो नंङा आं जायो बांद्राय जाया आरो आरोना आं एसे मोजां मोना आरोना थासखौ
औ औ बिदि
खिन्थु थास ओंख्रिखौ मोजां मोननायस मानसिफोरा बांसिन आरोना जोंनि बरनि गेजेराव थास ओंख्रिखौ मोजां मोननायफोरा बांसिन
औ आगोल उन्दैनिफ्रायनो जाबोबाय नालाय जायै जायै दा गोथाव मोनसै
थास' बेफोरखौ नोंथाङालाय गोरानखौ मोजां मोनो ना
ओइ आंनिया जायोलै थास' बिबारबानो जायो गोरानबाबो गिसिबाबो गोथाव मोनथारलै आं
अ औ
नै ना गोरान फोराना दोननायजों थास' बिबारजों हो मोदोमफ्रु जाबाय था जाबाय था होनलाय
औ औ लाखि दिथ'नोसै होनोमबा न' नोंथां
दे लाखिथनसै नामा खौरां लाबावलायगोन आरो ना गेजेर गेजेर औ दे दे दे बिदिब्लाबो दे लाखिथदो दे